औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिनि नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजान मोजां बिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नों नोंथां बे समावहाय फन हरनायनि जाहोना माबाफोर खोथा सावरायनोग्रां दंमोन नामा
औ नोंथाङा आङो जोंनि बर' समाजनि माइनाव बरायनायनि सोमोन्दै नोंथांजों राय्लायनो सानदोंमोन दा नोंथांनियाव दसे दसेखिनि टाइमा दंना समा
औ दं नोंथां सावरायजागोन अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन दे
औ माइनाव बरायनाय होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे बेराद जोबोर गिदिर फोरबो होननानै जों बयबो मोनथिगौ माइनावा जादों जोङो माइनावखौ जोङो बर' हारिया बा रांखावरि बा माइ माइरंनि बिगोमा मोदाय होननानैहाय जों बुंनाय जायो आरोना बिदि होननानै जों मोनथिनाय जायो बे मोदायखौहाय बरायनो बरायनानै जों न'खराव लाबोनानैहाय सोनानै दोनफैनायनि माखासे ओंथि फोरानो जादों जेनेबा जोंनि माइ माइरं रां रुफानि गुमा मोदैखौहाय न'आव सोनानै दोनफैनानैहाय बे मोदायानो जोंनि नर न'खरनि माइ माइरं रां रुफाफोरखौहाय दिदोमै थाहोथों बा आरो बेजों लोगोसे दिदोमै थाहोनायजों लो गोसे बा जोंनि रां रु बहाबा माइ माइरंखौ बारायहोथों होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायो आरो ना बिदिनो सम सम जों बे मोदायनो बे बे माखासे बावबाय थानाय जायो ब जोंनि बर' फोरा माइनाव बरायनायखौहाय गासै मोनथाम ओ मोनथाम रोखोमावहाय जों खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना जेरैबायदि जोङो औ दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनाय आरो नैथियाव थागोन जोंना खेराइ फुजानिफ्राय माइनाव बरायनाय बा गार्जा फुजानिफ्राय माइनाव बरायनाय बे मोनथामखौनो जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ आरोना
औ नोंथां
औ ओ जों जोङो मा होनो दुब्लि बारिनिफ्राय माइनाव बरायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौहाय ओ आबाद मावनानै जाग्रा जोंनि बर'फोरनि थाखाय माइ माइरंआनो जादों माइनाव आरो ना जायखौ जोंनि बे दुब्लियाव मावनानै मोननाय आबाद माइखौनो जोङो माइनाव होननानैहाय बुङो आरो ना ओ फोथारनि माइ मोननाय समावहाय एसे हानानै न'खरावहाय बा जोंनि न फोरावहाय माइनाव महरैहाय जोङो बे माइखौहाय बरायनानैहाय लाबोनाय जायो आरो बेखौ जों फोथारनिफ्रायहाय माइनाव बरायनायखाय जोङो बेखौहाय फोथारनिफ्राय माइनाव बरायनाय होननानै बुंनाय जायो आरोना बे बे माइनाव बरायनायखौहाय जोङो दाब दाब जायगाफोराव बा गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि मुं होदों आरोना बयबो गावबा गाव जायगायावहाय दस्रा दस्रा नाम होनानैहाय बेखौहाय गाबज्रिनाय जादों आरो जेरैबायदि जोङो माखासे जायगाफोरावहाय बेखौहाय आग लायनाय होननानैबो बुंनाय जायो आरो जोंनि जोंनि गामियाव थ' जोङो बेखौहाय माइनाव लायनाय बा लोखि लायनाय होननानैहाय जोङो बुंनाय जायो आरो ना ओ बिनि गुबै बेखौ बुंनायनि गुबै खोथायानो जादोंबा जोङो माइनाव बरायनानैहाय न'खराव लाबोनाय आरो ना ओ बे माइनाव बरायनाय समावहाय जोंनि बर'फ गोबां नेमखान्थिनि गेजेरजोंहाय बरायनाय जायो गिबियावहाय जों बेखौ समबार बा बिस्थिबार खालि न'खरखौहाय लिरस्रां आरिस्रां खालामनानैहाय न'खरनि गाहाय हिनजाव बा जाय न'नि देरसिन दिथागिरि बेयो खर' लोबस्रांनानैहाय दुगैस्रां आरिस्रां खालामनानैहाय लाइजौ लाय गंसे बा खासि गंसे लथा मोनसे दै गोथार बे लथायावहाय दै गोथार आरो दै गोथार सारनो थाखाय दुब्रि हाग्रा थुलुंसि दालाय आरो जाथ्रासि बिलाइखौहाय ज' खालामनानैहाय दोनो आरोना बिनि उनावहाय दख'ना थावसि गाननानैहाय बाथौ बिन्दो बा बाथौ थान बाथौसालि आरो बाख्रिखौहाय खुलुमनानै सिगां लथाखौहाय खर'आवहाय लानानैहाय लाइजौ बा खासिखौहाय लथा मोखाङावहाय लानानै दुब्लि बारिसिम थाङो आरो ना खोनादोंना नोंथां बहाबा बहाबा माइनाव बिन्दो आरो बाथौ सालिखौहाय खुलुमनाय समावहाय आलारि बाथिबो मोनफा मोनफा सावनानै होनाय जायो आरोना
दुब्लि बारि मोनहैनानैहाय न'खरनि लथा बा खासि लाइजौखौहाय खर'निफ्राय बोख्लायनानैहाय लथानि दै गोथारखौ गोथार खौहाय सारस्रिनानैहाय माइ गुदियावहाय बे जोङो ज' गाैबो खुलुमनाय जायो आरो खुलुमखांनायनि उनावहाय खासिजोंहाय गसा खासिजोंहाय माइ होनानैहाय ओ मोथि खानानै लाइजौ जों माइखौहाय मिरायनानैहाय लथाखौहाय खर'आव रुजुनानै ल सथा मोखाङाव लाइजौजों मिरायनाय माइखौहाय आरो खासिखौहाय लानानै न' फारसे फैफिननाय जायो आरो माइखौहाय लथा मोखाङाव लानाय समावहाय माइ बिदांफोरखौहाय सिगां खालामनानैहाय रुजुननानै लानांगौ जायो। ओ माबेबा माबेबा जायगायावहाय खालि माइखौल' रुजुनानैहाय ल'थाआरो खाासनिखौ आख हाय लायो आरोना बिदि खालामनानै न' फारसे फै फिनो न'आवहाय फैनाय समावहाय लावखार गथ'फोरा माइनाव बरायग्रा हिनजावखौहाय बायदि मैया खोथा बुंनानैहाय एबा जंखाय होनानै मिनि होनो बा हिनजावफोरनिफ्राय खोथा दिहुननो नागिरो आरो ना। दिनो बोरैबा खोथा दिहुननो हाब्ला बा माइनाव बरायग्रा हिन्जावा खोथा बुङोब्ला। बे हिनजावखौहाय लोखि गैया बा माइनाव गैजा रोङि होननानैहाय जोंनि ब-बर' सुबुं समाजा गोदोनिफ्रायनो गनाय गनायोबा गोदोनिफ्रायनो बेबायदि सानबो सानबोबाय थादों आरोना। ओ माइनाव बरायग्रा हिन्जावफोरा माइनाव दंना गैया आनजाद नायनो थाखाय। बेनिखायनो बे समावहाय माखासे गथ'फोराबा जंखायनाय जायो आरोना। बे माइनाव लायग्रा हिन्जावखौहाय।
औ
उम ओ नाथाय माइनाव बरायग्रा हिनजावफ्राबो मिथिखानानै जेसेबांखि जंखाया बा जेसेबांखि बिसोरो फेस्ला खालामा मानो मिनिहोनो नाजाया मानो बिस सोरो मा जेबो फिननाय होआलासेनो न'आव दायो बिसोरो थ्रोब हाबफैयो आरो ना। न'आव मोनफैनायनि उनावहाय माइ खासि बा ल'था बेफोरनि बाख्रिआगा नङाबा मोजां जायगायावहाय बोख्लायनानैहाय। दोनथेनानैहाय आथिं आखाइ सुस्रांनानैहाय माइ मोथिखौ लाइजौजों जाब जों लानानैहाय बा मायनाव बिन्दो आवहाय सो होनानै दोनफैयो आरो। मनाव बरायना स समावहाय खानायखौ खफा खानो मोना, बेखौ हगारनानैसो माइनावखौहाय लायनाय जायो आरो। लोबखांनानैहाय जे खानाय हगारबाय माइनाव लानानै फैफिनगौ मानि खानाय खाथबनो मोना आरो। बेनि ओ ओंथि होननानै बुङोब्लाथ' जानो हागौ जोंनि बर'फोरा जायखि जाया फुजा होनायावनो जों खानाय खफाखौ खेवनानैसो जोङो। खुलुमनाय जायो आरोना। जोङो ओ बो खु फुजा ओ बा जोङो बाथौ खुलुमनाय समावहाय जोङो माब्लाबाबो खानायखौ खानानैहाय ओ बा खा थबनानैहाय जोङो खुलुमनाय जाया आरो। खेराइ दौदिनियाबो खेराइनाय समावहाय खानाय हगारनानैसो खेराइनि फुजाखौहाय होनाय जायो आरो।
दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
जे नोंथांनो जेरै नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि माइनाव बरायनायनि सोमोन्दै फोरमायथिबाय थिग बिदिनो आंबो नोंथांमोन जे जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोरबो जाय फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो। जायखौ जोङो माग फोरबो होनना जों बुंनो हायो। आ बेनि सोमोन्दै नोंथांनि फोरमायथिनो सानदों। जाय मागो फोरबो जोंहा मा उम बे मागो फोरबोआ जोंहा जेब्ला फुस्थारा जोबो। फुस्थान जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा मागो होननाय मोनसे दान फैयो। बे मागो दान समावनो जोंहा मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो। बे मागो फोरबोखौ फालिनायाव जोंहा ओ जे फिथा सौरायाइ बायदिसिना जोङो देनानै जा गिबि सानावहाय जों मा खालामो मागोनि गिबि सानाव जोङो सुबुंफोरा गामियाव खौसे जानानै फेलांगुर बायदिसिना लुग्रोयो आरोना नोंथां। फुनानै जोङो फेलांगुरखौ मोनथाम रोखोमनि लुयो बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला राजा रानि आरो रायखस बिदि जों मुं होनाय जायो आरो। ओमफाय बिद नो जोंहा बे फेलांगुरखौ माजों लुयो होनोब्ला औवा आरो जिगाब। नङाब्ला जों नाराजों लुनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा बिनि साखाथियावबो न' लुनाय जायो। बिदिनो औवा आरो जिगाब जोंहाय बा नाराजों बानायनाय न' नुनाय जायो बेखौ जोंहा ओ बेहाय सुबुंफोरा खौसे जानानै लावखार ओंखाम जायो। लावखार ओखाम जाखांनाय बेखौ अखानायै फुंनि थाम रिंगा बा ब्रै रिंगासोआव जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां सावनाय जायो आरो दा दै माबा जाम्फैफोरा दुगैयो नङाबा दंखाल दुगैनानै बेखौ सावनाय जायो। जोंहा बे दुगैनायाव मा फोथायनाय दं जे सुबुंफोरा मानसि नुयोबा गुबुनफोर नुयो। बा सोरांनायाव दुगैयोब्ला अलसिया जायो आरो दाउखा नुनायाव दुगैयोब्ला दा अखा जायो होनना जोंनि बर' समाजा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं। ओ जोंहा बिदिनो बे फेलांगुर सारनायल' नङा जे जोंहा गामि सोरगिदिं बा गामि गंसे माने जोंहा फिथाइ देनाय जायो। फिथाखौ जोंहा मा माइब्रा माइरंखौ लानानैहाय बेखौ सोमनानै फिथाखौ देनाय जायो आरो उलार गाहेन बा दिंखि बेफोरजों जोंहा देनाय जायो। जाय जोंनि बर' गामि गंसे मानि गोमखांहोयो बा रिंखांहोयो आरो जोङा बे फिथाइखौ मा जानायनि सिगाङावहाय गिबियावनो जोङो मोसौफोरनो बाउग्रोयो आरो न'खरनि सोरबा रुंसारि जालांनाय बिसोरनो जोंहा बावग्रोनाय जायो। जोंहा मा फोथाय फोथानाय दं जे मोसौफोरनो बावग्रानि गुबै फोसायनायानो जाहैबाय जोंहा मोसौफोरानो जोंनि न'खरनि लोखि होननानै बा माइनाव बा जोङो मोसौखौ मा बिमा महरै फालिनाय जायो। बिनि थाखायनो जों गिबियाव मोसौफोरनो बाग्रोनाय जायो। बे फिथाखौ जोङो बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोङो एन्थाब फिथा सिथाव फिथा। लावदुम फिथा, हासुं फिथा बिदिनो बायदि रोखोमनि फिथा बानायनाय जायो आरो थिग बे बेजों लोगोसे जोंहा सौराय बे सौरायाइखौबो एवनाय जायो सौराइआव जोंहा एवनायाव मा मा होयो। ओ सबाय होफायो सिबिं होफायो। बिदिनो नारेंखर हाना होफायो बायदि मैया मुवा बेसादफोरखौ जोङो लगायफानानै सौराइखौ जो जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों सौर फिथाखौ जानो थाखाय मा गामि बा न'खरनि सुबुंफोरखौ बा बाय बाहागिफोरखौ जोङो लिंहरनानैहाय ओ फिथा सौराइ जालायनाय जायो आरो खौसेयैहाय थिग बिदिनो जोंहा मागो फोरबोजों फोथायनाय दं जे जोंनियाव मा ओ बे समखमायाव फालिनाय जायो होनबा जे जोंहा इंराजि दाननि बा केलेन्डाराव नायोबा जोङो जानुवारि दाननि गेजेर समनिफ्राय जोङो फालिनाय जायो। जोंहा बे मागो फोरबोखौ फालिनायाव जोंहा जे जों आबाद मावनानै जोंनि जे आबाद खौ जोंहा हाखांबाय नै न'आव लाबोखांबाय ओमफाय बे समाव जोंहा जेबो जानाय लोंनायनि मा आंखाल गैया होनना जोङो बे सम खौ जों बुंनो हायो आरो। जोंहा मा आबादखौ जोङो जुन जुलाइ दाननियाव मावनानैहाय जोङो। नभेम्बर डिसेम्बर बे दानसिमाव जोङो बे आबादखौ हानानै न'सिम लाबोनाय जायो। जाय आइया आबाद लाबोखांनायनि उनावसो जोङो बे मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो। जोंहा मागो फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै माखासे गामिफोराव माखासे ओम मिथिं दावथिंफोर खालामनाय जायो। जायजों जोंहा माखासे खेला दुला गेलेनाय दोरोङारि गेलेनायफोरखौ जों होफानाय जायो जेरै थालदिर गाखोनाय ओ दुरुं बोलायनाय खमलायनाय बिब्दिनो बा था गेलेनाय ओमफ्राय गिला गेलेनाय बायदिसिना गेलेनायखौ जोङो। जोंनि ओनसोलावहाय होनाय जायो आरो बिदिनो जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बे मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो। आरो जोंहा मागो फोरबोआव मोनसे फोथायनाय दंदे न'खरनि सोरगिदिं थानाय ओ फिथाइ थायग्रा बिफांफोरावहाय मा जोङो ओ जिगाबजों बा जोङो मोनसे जे थाराय बे थारायनि दिरुं खालामनानैहाय जोङो मोनफ्रोमबो बा फानफ्रोमबो बिफांखौ जोङो खानाय जायो। बे खानायजों जोंहा फोथायनाय दंदे जे आवगाय बोसोरफोराव जेरैहायबायदि फिथाइ होदों बेनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन फिथाइ होयो होनना होगोन होननानै जोङो बे हाबाखौ मावनाय जायो आरो। जायनि गेजेरजों जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ दोरोङारि आदब हिसाबै फालिबोगासिनो। आरो दासिमबो हेल्प